हेलौ नोंथां
अ खोनादों नोंथां नोंथाङा फ्रियै दंबा
औ फ्रि दं
फ्रियै दोंबा नोंथाङा अ
औ नोंथां
नोंथांजों आं फ्रियावदोंबा एसे माने नानि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो जेनेबा
औ औ नोंथां सावरायजागोन
अ ओरैनोथ' जोंनि जायगायाव जेनेबा गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
नोंसिनिथिं जेनेबा ओरैनो मा मा मा ना मोनो नोंथां आं मिथिनो लुबैदों नोंसोरनि थिं जेनेबा मा मा रोखोमनि ना मोनो
औ औ जोंनिथिंजाय दा नाया जाहैबाय सें ना खावै ना गोरै ना फिथिख्रि ना मावा ना बेफोर बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि ना मोननाय जायो आरो ना ओ
जोंनिथिंबो बेबादिनो नाखौ मोनो जेनेबा बेफोरो फख्रियावबो
फख्रियाव मोननाय ना
औ नोंथां बेबायदिनो फख्रिफोराव फिनि
अ नोंथाङा फुख्रियाव फिनाय नानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
फख्रियाव फिसिनाय जायो आरो नोंथां जेनेबा ना खोनादों ना नोंथां औ
औ औ खोनादों
नोंथाङा जेनेबा ओरैनो मा मा जेनेबा ना जा जाबाय दाखो दा दैज्लांआव जेनेबा ओरैनो
उम दाथ' आं सें ना जाबाय ओमफ्राय बायनानै जादों आरोना बिदिनो पंकस ना बेफोरखौ
औ दानियाथ' जेनेबा नाफोरानाथ' जेनेबा सालानिसो फैयो नङा होमबा नोंथां सालानि नाखौसो बरफ दोननाय जेनेबा थैनाय नाखौसो मोनजायो जेनेबा जों नङा होनबा नों बेफोरबायदिथ' दानिया जेनेबा ओरैनो नाथ' जेनेबा मोननो थांला बेफोरबायदि जोबोद खम जालांबाय जेनेबा नङा होमबा नोंथां औ
ओम
जेनेबा जोङो मोजां नाखौ मोनजायोबा जोंहानो देहाया मोजांबो जायो आरो सावस्रि मोजांबो थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो जेनेबा आंना नाफोरा जेनेबाबो नाफोरखौबो जोङो फिसिजायो फख्रियाव जेनेबा फालांगि खालामजायो आरो जेनेबा नाफोरखौ फिसिनानै गोदिर गोदिर खालामनानै जेनेबा बोसोरसे सोरबा मास पास माह सय माह बेबायाददि बिजों फानहरब्लाथाय नाफोरखौ बिजनेस खालामजायो आरो नोंथां
औ औ जोंङो नाफोर खौ फानहरनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोना अ
ओरैनो नोंथांला नानावबो फुख्रि दंना गैया नानि जेनेबा बेबायदि ना होनाय फुख्रि
अ जोंनाथ' ना फिसिनाय जाया ओरैनो
औ
उम
उम
नोंथाङा ओ
औ
नाफोरनि नामफोरखौ मोनथिजोबो ना खोन्थानो हागोन ना एसे?
जेनेबा ओरैनो जि जि मिथिगौ बे जि जि मिथिगौ बेखिनिखौ खोनथानो नागिरदों आं जेनेबा नोंथां जेनेबा आंबो खावैना सें ना गोरि ना जेनेबा सेनार ना बेफोरो खल ना बारलिना बेफोर फंकस बेफोरो जेनेबा रुपसान्दा जेनेबा बेफोरखौ मिथिगौ आरो जेनेबा नोंथां ओरैनो नुनायाव ग्रास काट ओमफ्राय कमन कार्ड बेफोरबायसा नाफोरखौ मिथिगौ आरो जेनेबा जानावथ' जेनेबा फुख्रिबो गैया जेनेबा बेबायदि ना होनाय अब्लाबो जेनेबा जिखिनिखौ मिथिगौ बेखिनिखौ आङो बुंबाय आरो जेनेबा
औ ओ जोंथ' दा गामिफोराव नुनो मोनो बिदिनो ग्रास काट माबाफोरखौ अ कमल कार नाफोरखौ बांसिन फिसिनाय जायो खोमाना
औ औ जायो नोंथां ग्रास रुप रुप सान्दा बेखौबो फिसिनाय जायो आरो जेनेबा पंकसफोरा बारा एसे फिसिजानाय जाया जेनेबा नोंथांलान' ओरैनो माबायसा माबायसा ना दंङो जेनेबा फख्रि जेनेबा बिदियाव
जोंनावथ' गैया होमबाबो आं खाथि खालायावनो ओ बिदिनो पामप्लेट ग्रास काट बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरोना
पामप्लेट नोंसिना रुपसान्दाखौ पामप्लेटसो नंङा होमबा नोंथां
औ औ बेनो खोमा
औ बेबायदिनो औ बेखौनो फाहफ जोंनो जोंनि जाय एसे बेलेग जाया आलादा जायो जेनेबा नोंथां जेनेबा मिलायलाया जेनेबा नोंथां
औ-औ
बेबायदिनो जोंबो फख्रि जावनानै जेनेबा नाखौ बोसोरसे बोसोरनै बेबायदि लाखिनानै फिसिनानै गोदोर खालामनानै फानोबा जोंबो रां आरजिनोायो नोंथां जेनेबा नङा होमबा नोंथां
औ-औ-औ-औ फुख्रिजावनो औ-औ खोनादों
जेनेबा नोंथांनियाव आंङो फोरों मोनसे फोरमायहो नोंथाङा जेनेबा नोंथांङा दानि सायाव ओरैनो मा मा बुंनो थांदों जेनेबा बेखौ फोरमायना होनाय खेबसे जेनेबा ओरैनो
औ-औ जों दा गामि ओनसोलाव जोंङो बिदिनो फुख्रि जावनानै हा फोरथाय बा फुख्रि जावनानै जों गोबां रोखोमनि ना फिसिनानै जोङो रां आरजिनो हायो रां आरजिनानै गावनि नांगौ बेसाद बेफोरखौ जों बायनानै लानो हायो आरोना आं खो खोनानो मोनदों औ खागोरनि नाफोर बेफोरबादिनो
औ
बिदिनो खागोरनि नाफोरा खागोरनि नाफोरनिफ्राय बिदिनो औ मेडिसिन फोरबो बानायनाय जायोदां आं खोनानो मोननाय बायदिबा
औ नंगौ जेनेबा नानि बेफोरबायदि सुफोरजोंनो जेनेबा मुलिबो बाहायनाय बानायनाय जायो जेनेबा नोंथां
औ औ औ
नङा होमबा नोंथां आरो नाखौ फिसा जा होननानैबो जेनेबा बेफोरखौ फाननो फिसा बानायनानै जेनेबा बेखौ सोखायनाय हायो आरो जेनेबा नङा होमबा नोंथां
औ-औ-औ नंगौ
औ बे नानि जेनेबा मुलि बानायनाय नोंथांङा जि खोनादों बेफोरो नंगौ नोंनाया जेनेबा बेफोरो बेफोरनि सुनिफ्राय जेनेबा बेखौ गुन्द्रा माननानै बेखौ मेडिसिनाव होफायो होनना आंबो मिथिदों मिथिनाया नोंथां औ-औ खोनादों नोंथां
ओम
ओरैनो जेनेबा नाखौथ' खागोरनिखौ मोनजाखाया मोनजायो मोनजानायालाय जेनेबा फैयो बेबादिनो दानियाथ' फ्राय नायानो बेबादिनो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ
दानियाथ' गामि ओनसोलनि नाखौ जेनेबा बारा मोनजानो थांला जेनेबा
औ-औ ओम खागोर ना माने बिदिनो खांख्राइ बेफोरबो नायावनो गोलैयोदां
अ बेफोरबायदियाव बेफोरनो गोरलै दैयाव थाग्रा जिब जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ खागोराव बुंनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि ना मोनो नामफोरखौ मिथिजोबा बिदिनो अक्ट' पास बेफोरखौ मोननाय जायो
औ नोंथां
उम
खागोरावथ' जोबोद गिदिर गिदिर ना मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ-औ
दैमाफोरावबो मोनो जेनेबा नोंसिनि खाथिथिंजाय दैमा दोंना गैया नोंथां?
औ दैमायाथ' दङ पाग्ला दैमा होननाय दङ बेयाव बेयावबो ना मोननाय जायो आरो ना।
जोंनिथिजायबो थिउ दैमा दोङो आरो नोंथां। बेहाय बेहायबो मोनो थांबालाय जोङो एसे माने दाथ' दै देरबाय नङा होमबा नोंथां दा अखाबो हागासिनो सानैयाव। औ बेनिखायनो दा थांथ'नाय जायाखै आरो जेनेबा जोंथ' ना दुब्लियाव जेनेबा फोथाराव जेनेबा नाफोरखौ मोननाय जादों दाख्लै सानदुं गोसायाव। बिसोरो थानो हायाखै नालाय बेनिखायनो बेबायदिनो नाफोरखौ जेनेबा लायनाय जादों आरो जेनेबा जोङो नागिरनानै जेनेबा हाखरफोर फिसा फिसा हा खर दुब्लियाव बाननानै दोनो फोथाराव बानना दोन्नायखौ बेफोरबायदि सारदों आरो जेनेबा जों।
औ नोंथाङा ऐ मा ना जानानै मोजां मोनो?
ओरैनो बेफोरबायदि आंथ' जेनेबा पामप्लेट बेखौ जानानै मोजां मोनो आरो जेनेबा। फंखसनिसाय ओमफाय ओरैनो ओइ फिसा फिसा फिसा जेनेबा नाबा जेनेबा ओरैनो खावैना सेंना गोरि नाफोरखौ मोजां मोनो आरो जेनेबा आं नोंथां एवनानै। खाय जाब जानानै औ नोंथाङा माबायसाखौ मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायना
आंबो इदिनो ना बांसिनानो आं पंकस नाखौ जानानै मोजां मोनो आरोना।
औ पंकसखौ आङो जानो हायो जेनेबा फंकसखौ आं जेनेबा जानाय जेनेबा अ पंकसखौ जेनेबा जानाय जेनेबा आङो बेयाव मेजेम जायोना पंकसाव। बेनिखायनो जानाया आरो नोंथां औ
ओम आरो मोनामोना।
औ
उम बांसिनानो जानो हाया आरो ना बे नाखौ
औ
बांसिन मानसिफोरनि थाखाय बे
मानसि आरो आं जेनेबा ना फिसा ओइ बे रौ मिरगा बेफोरखौ जानो हाया आरो जेनेबा सु सुबुबो जायो नालाय बिराद
औ
गोजा जायो बेनिखायनो आङो बारा जानाय जाया रुपसाना पामप्लेट गोथौ जानाय जे बांसिन बेखौ
औ औ
नोंथाङा ओरैनो मा मा नाखौ जायो जेनेबा ओरैनो दा?
उम बिदिनो जोंबो बिदिनो पामप्लेट ना पंकस ना बेफोरखौसो बांसिन उम बायनानै लाबोना जानाय जायो आरो ना।
औ ओरैनोथ' जों सरासनस्रा मोननाय जायाना मोननाय जायाना। थां बेफोरबायदिखौ नागिरनो थांबासो मोनबाय औ खस्थ' खालामबासो मोनो नङा होमबा बेफोरबायदि नाखौ औ
आरो बिदिनो साम'फोरखौबो गोबां रोखोमनि मोननाय जाला गांजेमा बेफोरखौ दानि जुगाव उम सिगांनि दिनाव मोनोन दाथ' आरो औ दा जोबनानै थांनाय बायदियानो जाबाय दे।
औ
दा होमबा बेफोरबायदिनो जोंङो नानि बागै सावरायलायबाय नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ दा जोंनाबो समावबो जाबाय
औ दा होमबा नों थांजों रायलायनो मोननानै गनो मोनबाय आरो नोंथांङा जे फोरमायना बबायनानै बागै जे
औ औ नोंथां नोंथांसिमबो औ गोजोनथों
नोंङाहोमबा उनाव लोगो मोनलाइसि होन दे नोंथां ना
औ औ दे
दे नोंथां दे
दस मिनिट जालायबाय